खादोंना नोंथां औ खुलुमबाय
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ मोजाङै दंना नोंथाङा
औ मोजाङै दङ नोंथां‌ औ औ दिनैनि टपिकखौ मा आयदानि सायाव जों सावरायनो नोंथां
औ जों हेल्थ आरो दैलि लाइफनि बागै सावरायनो नागिरदों
औ नंगौ नोंथां औ देहायारि औ
आदसा नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय मा मा खालामो
औ नंगौ नोंथां जोङो औ हागोन नोंथां जोङो देहाखौ जों जुदि देहाखौ जों जुदि जोथोनै एबा गो्रोंजों जुदि लाखिनोबा ओ जोङो फार्स्ट गिबियावनो जोङो जानाय लोंनायखौ थिग लानांगोन आरोोना नोंथां जों जेरैहाय बुंनो थाङोबा जोङो ओजेरै बाजाराव मोननाय मैगं थाइगंखौ ओ जोङो नायफा नायफा नायफा नायनानै जों बेखौ बायनांगोन माने बायनो रोंनांगौ आरा हायोबथ' माने बाजारनिखौ एसे खम ख खालामनांगौ आरोना आंनि साननाय आरो मानो होननानै बुङोबा बे बाजाराव मोननाय मैगं थाइगं माने गोबां रोखोमनि माने मुलि एबा हासार रासायनारि हासार बेखौ माने होनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां माने गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग दङ गोदोनि जोङो गोदो नुबोदों जोङो आबायाव आबै आबौ समनिफ्रायनो जों गोबाव गोदान गोदाननिफ्रायनो नुबोदों जेरै आवगाय आगोलनि मानसिफोरा जेरैहाय जेरै सेजौ जेनेबा बेबायदिनो जेनेबा जौसेनि सायाव जेरै थाङोमोन आरो दानि मानसिफोराथ' बिदिनो बिदिनो बाजि द'जिफोरावनो माने गोबां थैयो आरो मानो होन्ना बुङोबा बे बेयो हासारनि थाखाय जायो आरो मुलिनि दारै आरो बेखायनो जोङो बेखायनो जोङो देहाखौ जुदि मोजाङै लाखिनोबा जोङो न'आवनो जा हायो ओ बे गोबोर हासारखौ जोङो माने बे गोबोर हासारजों एसे माने खस्थ' खालामनानै माने न'आवनो जोङो गायनानै लानांगौ एबा फोनानै लानांगौ आरो
हम
आरो जोङो आरो देहाखौ जों जुदि ओ मोजाङै राखिनोबा जोङो दैलि माने जोङो ओ दै लोंनांगौ आरो जेरै बा द' लिटार खौ माने जों दैखौ लोंनांगो आरो बिदिनो फुङाव सि खारनानै एसे एक्सारसाइस खालामनो नांगौ आरो जों खारनो नांगौ आरो खारखांना फैनानै बिदिनो दसे बिदिनो एक्सारसाइस खालामनांगौ ओ बिदिनो आरो आरो
खालामो
औ नंगौ नोंथां खोनादों ओ एक्सारसाइआ बिदिनो जेरैहाय जेनेबा खारखांनायनि उनाव जोंङो दसे जेनेबा जेरैहाय ओ बिदिनो ओ बुकदाउन पुसाब नङा होमबा नोंथां
अम
औ आरो बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि दङ आरो एक्सारसाइस आरो माने
आतसा आतसा ओ नो रेगुलारलि खालामो नोंथाङा बेफोर एक्सारसाइसखौ
औ नंगौ नोंथां ओ सप्ता ओ रुटिन दङ ओ सप्तायाव जेनेबा जेरैहाय जेनेबा स्नि दिन थायो नङा होनबा नोंथां ओ जोंङो स्नि दिनाव जोंङो खमैनो माने जोंङो बेखौ जोंङो सानबा बा सय दिन खामनांगौ आरो जों बेखौ रबिबार रबिबाराव जों माने सानसे फुरा बिलकुल बेखौ जों माने देहाखौ रेस्ट होनांगौ। मानो होननानै बुङोबा जोंनि देहायाथ' जोंनि मेसिन नङा ना नङा मेसिन नङा होनबा नोंथां मिसिन थ नङा बेखायनो माने देहाखौ जों माने सानसे माने रेस्ट होनांगौ आरो। सानफ्रोमबो ओ एक्सासाइस खालामबाय थानायाबो मोजां नङा देहाखौबो जोंङो ओ गेजेराव माने बिदिनो रेस होनांगौ आरो सानसेखौ आरो।
औ
औ
आदसा आंबो बिदिनो माने ओ एक्सारसाइस खालामनायखौ मोजां मोनो बट आं बां सिन ओ य'गा आरो मेडिटेसनखौ प्रेफार खालामो आरोना मानोना य'गा आरो मेडि तेसनजों जोंनि ओ फिजिकेल देहाजों लोगोसे जोंनि ओ माइन्डखौबो काम खालामनो हायो जोंनि माइन्डआ जेब्ला खाम थायो जों जेब्ला स्ट्रेस फ्रि थायो अब्ला फिजिकेल हेल्थआबो मोजां जायो नङा होमबा बेनिखायनो आं बेखौ मोजांसिन मोनो आरो। आदसा नोंथाङा माबा दाइट फ'ल' खालामो नामा गावनि देहानि मोजांनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां ओ दाइट आथ' बिदिनो ओ जेरैहाय ओ बुट ओ मुग ओ बिदिनो बेखौ सोमनानै जायो आरोहाय ओ काजु बादाम ओमफ्राय बिदिनो गोबां जेनेबा आलमनफोर खौ एसे जानाय जायो आरो किसमिस ओमफ्राय बिदिनो खिजुरफोरखौ माने बेबायदिनो जानाय आरोना जायो आरो।
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा बेसेबाङाव सिखारो आरो बेसेबाङाव उन्दुयो माने उन्दुनाय आरो सिखारनायनि माबा मोनसे रुटिन दं नामा।
औ नंगौ नोंथां जेब्ला आङो जेब्लाहाय दाथ' नोंथां दाथ' ओ दैलांनि सम जाबाय नङा होनबा नोंथां ओ दैलां होननाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां जेनेबा न'आव गायनाय फुनायनि सम फैयो नङा होमबा नोंथां दाथ' फोथारावथ' एसे एनै खामानिखौ मावफानांगोना आं जेरैहाय आलि खोनाय एबा खोथिया फुनाय बिदिनो माने बेयावथ' मेंनाय जायोना। बेयावहाय ओरैनो माने बिदिनो दसथा बिदिनो नयथा बेफोराव उन्दुनाय जायो आरो फुंनि सिखारनाया बिदिनो सयथा आरो सयथायाव सिखारबाय सिखारनानै बिदिनो ओ जिखिनि न' खामानि मावना दङ बेखौ मावनानै लाबाय बिनिफ्राय बिदिनो सेभेन बा ओइद बाजियाव माने देहाखौ एसे ओ मोजाङाव लाखिनो थाखाय बिदिनो फिल्ड एबा लामायाव जों माने खारनाय जायो आरो।
आतसा आतसा नोंथाङा माने ओ फरायगासिनो ना माबा मोनसे खामानि मावगासिनो
औ नंगौ नोंथां दा बर्थमान आंनि फरायनाया आंथ' दा बिदिनो डिग्रिखौ जेनेबा ग्रेजुवे बेखौ कमप्लिट खालामनानै दा बरथ'मान न'आवनो जेनेबा रां रुफा गैयिनि थाखाय माने न'आवनो जिरायनानै एबा दंथ'यो आरो
आदसा माने जबफोर नागिरगासिनो आरो ना औ
नंगौ नोंथां जेरै औ
औ मा फरायनो गोसो दंमोन नोंथाङा
आंथ' बिदिनो ओरै रां जेनेबा एम एसम ए, बा बिएड लानो गोसो दंमोन नाथाय रां रुफा गैयिनि थाखाय माने बेबायदि माने फरायनो माने गोसो दंबाबो माने रां रुफा गैयिनि थाखायनो हादियासै आरो
आतसा ओमफ्राय नोंथाङा बेनि थाखाय माबा माबा दिहुनदों नामा जे नों माबा खालामनो हागोन नामा बेखौ होखारनो थाखाय बा जेनेबा नोंना सिमां दङ बिदि बिदि माबा खालामनायनि बेखौ नोङो कमप्लिट खालामनो नांगौ
औ नंगौ नोंथां
अ बेखौ नोंथाङ बेखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय नोंथाङा माबा मोनसे माबा लागासिनो दं नामा
औ नंगौ नोंथां लानायालाय लादोंमोन नाथाय ओ बेबायदिनो समाव जेरै सिबांथ' दङमोन नोंथाङा दा जेरै बुंलांनाय नाथाय समनि आंखालाव मा जायो उनाव माने मोनथिसिगोन आरो नंगौ नोंथां
आदसा नोंथाङा अनलाइन बिजनेसफोरनि माबा मोनथिगौ नामा?
औ नंगौ नोंथाङा आंनाव बेबायदि जेनेबा अनलाइन नलेजनि बागै एसेबां बारा एसेबां माने रोंखा राखा बेबायदि गैया आरो
आदसा आदा आं मोनसे एदभाइस होनो सानदों दा नोंथांनियावथ' मबाइल दं नंगौना मबाइल दङ नेटवर्क दङ नोंथाङा गोबां खामानि मबाइलनिफ्रायबो सोलोंनो हायो मबाइलनिफ्राय सोलोंनानै जुदि माने दाना बिदि जालांबायदि नोंनाव जुदि स्किल दङब्ला ज जासट डिग्रि जोंल' नोङो साख्रि लानाया नङा होमबा नोङो जुदि स्किल दङबा नोङो बे स्किलजोंनो नों जबबो मोनलांनो हागोन बेनिखायनो नोंथाङा ट्राइ खालामनो हायो जुदि हायोब्ला इउटुबफोराव गोबां फ्रि कर्सेस बिदिनो थायो जुदि नोङो फ्रि कर्सेसआव बिदिनो थांनो हायोब्ला लानो हायोबा बेफोरखौ कमप्लिट खालामनो हायोबा जुदि सार्टिफिकेसन लानो हायोब्ला जों बेनिफ्रायबो जब मोनलांनो हागोन आरोना बेयो आं मोनसे एडभाइस होबाय
औ नंगौ नगौ
जुदि नोंथांनाव बिदिनो रां खावनि प्रब्लेम जायो मानोना बेथ' गासिनाबो जाखो थायो जोंनाबो जायो नङा होमबा बेनिनो आरो
औ नोंथाङा एसे दे ओै बे मानि थाखायसो फोरमायनानै होलाय जेनेबा जों देहाखौ आरो मा माासआव जों जेनेबा देहा जों जेनेबा देहाखौ माबायदि जेनेबा बोरै खालामबा गोख्रों जाहयो।
अ ओम बेनि थाखायनोथ' आं बेखौ आंबो बेखौनो बुंगोन जे ओ जानाय लोंनायखौ मोजाङै जानांगौ ओमफ्राय उन्दुनायखौ टाइमाव खालामनांगौ। बेनिफ्राय ओ नोङो हायोब्ला बिदिनो एक्सारसस एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ जुदि एक्सारसाइस बांद्राय हायाबा नोङो ववाक खालामबाबो जायो आरोना जेनेबा ओंखाम जाखांनाफोर ओ नोङो टेन आरो इलेभेन मिनिट्सफोरनि थाखाय वाक खालामनो हायो। बेनिफ्राय हेलड हेबिट बे खालामनांगौ आरो ना जेनेबा जांक फुडफोरखौ एभयड खालामनानै नोङो बांसिन माने ओ फिथाइ सामथाय मैगं थाइगं बिदि जानो हायो आरो ना। बिनि जाय
औ
जों लोगोसे नोंनि ओ लाइफनि जे दैलि खामानि बे ज खालामनो हायोबा दैेलि स्ट्रेसखौ मटेन खालामनो हायोबा नों देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो नायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ नोंथां। औ
आदसा ओ नोंथाङा ओम
औ
बे जे दा माबा खामानि मावबाय थादों?
औ नंगौ नोंथां।
ओ बेयो मा खालामगासिनो नोंथाङा जेनेबा?
औ दा बर्थ'मान ओ दायो आं दा दानि समफोराव माने बेबायदिनो जेनेबा जेरैहाय दिडिफेन्स लाइनाव माने बेबायदिनो जेनेबा खा-खारगासिनो दं आरो लोगोआवनो लोगोसे आरो न'आवबो बिदिनो आ बिदिनो आबाद आबाद दङ आबादावबो माने न'आवनो आ न'आव खामानि मावनाय थाङो आरो।
आदसा मा मा खामानि मावो?
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो दाथ' दैलां सम गायनाय फुनायनि सम आरो न'आवहाय बिदि बिदिनो ओ-ओ बिजनेस दङ। बिसेस माने आ बांद्राय गिदिर नङा आरो फिसा आरो। आ अनलाइन जेरै कम्पिउटारनि दखान आरो।
आतसा।
औ
ओमफ्राय बेनि बे खामानिनि बागै एसे खोनन्थानो हागोन नामा माबायदि खालामो?
नंगौ नोंथां आ बे आ अनलाइननि खामानियानो जाबाय जेरैहाय जेनेबा मानसिफ्रा जेनैहाय फट' फट' सुनो फैनाय जेरैहाय जिरक्सनि खामानि अनलाइननि खामानि नङामोन नोंथां?
औ
बेबायदिनो गोबां दङ आरो। ओ नोंथां जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय। औ ओ बिदिब्ला जोंहाय उननि औ औ। दे होमबा गोजोन